हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ आंबो खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनोसो दंथयो नोंथां। नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो दङ दे नोंथां।
ओं
उम
नोंथाङा औ नोंथां दे औ नोंथां बुंदे।
औ दिनै जोङो उम ट्रेभेल अ जायगा बेरायनायनि बागै एसे सावरायनोसै नामा लोगो नोंथां?
औ औ औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ नोंथाङा बबे बबे माने जायगायाव दावबायफेरखो?
औ आं आंनि दावबायनायाथ' गोबाव नङा आरोना माने
औ
आङो बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव थांनाय जाफेराखै।
औ
आं बिब्दिनो गुवाहाटिफ्राव बेरायखांबाय बिदिनो ओरै जोंनि बर' जायगानि बर' जायगानि माखासे डिस्ट्रिकखौ बेरायबाय बेनो आरो। आंनि बेरायनाय
अ
गोजान गोजानाव थांनो थाखायथ' गोबां माबा थाखा फैसानिबो प्रब्लेम थायो।
औ औ।
नोंथाङालाय अबे अबेयाव बेरायखो?
आंबो नोंथां गावनि एरियायावनो गावनि जायगायावनो आरो आंबो बिदिनो गुवाहाटि आरो शिलं बेफोरबायदियावल' थांफेरबाय आरो। जोङो माने जेसेनो हायो एसेनो दावबायनो हाबोला मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों जेसेनो दावबायो एसेनो गुबुन हादोरफोरनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। एबा बै हादराव माबायदि सुबुंफोरा माबायदि थासारियाव थांना थायो? बै हादरनि थासारिफोरा माबायदि एबा
औ
बै हादराव मानसिफोरा मा रोखोमै एबा माबायदि थासारियाव थायो आरो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बेफोर माबायदि रोखोमनि आरो बे बेसोरनि सोलोंथाइ फोरखौबो जोङो गोबां मिथिनो मोनो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा मा बायदि माने दावबायनानै मा बायदि रोंगौथि मोनखो बेफोरखौ
औ नोंथां जायगा बेरायनानैल' जोङो गोबां गियान गाबा गावनि गोसोआव गोबां गियान सोरजिनानै लानो हायो नोंथां। बिदिनो गुबुनफोरखौबो जोङो फोरमायनो हायो गुबु गुबुनफोरनि सिगाङावबो बयबो मानसियाथ' दावबायनो हायाना बयहाबो गावबा गाव खामानियाव
औ औ
जोङो आङो बेरायनाय बायदिबाथ' गुवाहाटि बायदियाव बेरायदों आरोना ओमफ्राय
औ
बेफोरबायदियाव थांनानैथ' जोङो गोबां गियान माने गोबां गियान लानानै फैनो हायो आरोना नोंथां बिब्दिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बेयाव थानानै जाबोनाय हासार लाबोनाय सुबुंफोरनि बारै हारि सुबुंफोरनि बारै आरो गोबां हारि ज' जानानै संसार जाबोनाय रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनि बागै जोङो बिसोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो।
औ
बिदि थायो मा बायदि जायो
औ
आरो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया मा बायदि बेफोर
औ
गावखौबो एसे बेफोरनि बागै मिथिबा गावनि गोसोआवबो गोबां
औ
औ दखानिफ्राय लाबोयो आरो ना
औ
बिदिनो गोजान गोजान जायगा बेरायनो
औ
माखासे मिथियो बिदिनो जावाय सिगांग्रो माने रावबो गैयानो गोबां दावबायबा गोबां गियान मोनो बेखौ जों मिथियो आरो गोजान गोजान दावबायनो हायोबाथाय गुबुन गुबननि बागै मिथियो। संनानै जानानै मिथियो।
औ
गुबुन जायगायाव जेसेबांफोर थायो बे मिथियो आरो जोंनि बोथोरनि सोमोन्दैबो जोंनि बोथोरावथ' दा जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर गरम बोथोर नङा होनबा?
औ औ
ज गयावबा जोंनियाव गरम बोथोरबाबो गुबुन जायगायाव दा गरम बोथोर जायाना।
औ औ
बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो एसे गियान लाखिनो हायो आरो
औ औ
एबा
माने सोलाय सोल' जोंनि जोंनि माबायावथ' जोंनि जायगायावथ' बोथोरा सोलाय सोल' फैबाय थायो नङा होमबा?
औ औ
दावबायनायनि खोथा बुङोब्ला
नोंथाङा बिदिनो मोनसे डिस्ट्रिक फोरनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना जेरै क'क्राझार सोहोर बेफोरनि बागैबो एसे सावरायना खोन्थादो नोंथां।
औ खोनथानो हायो जेनेबा जोंनि बर' समाजखौ बर' हारियाबो
औ
बिब्दिनो क'क्राझार होनबा जोंनि बर' रावआव रायज्लायनाय गुदि बेफोरखौ क'क्राझारनिफ्रायनो आरजिनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय कक्राझारावथ' बिब्दिनो दा
औ
गोबां जौगानाय सुबुंफोरनि रायजो सुबुं उ जौगानायनिफ्राय जों जौगाबोनसि सोलोंथाय लानाय
औ
सोलोंथाय लानाय
औ औ
गोरलै जायो जों
बिदिनो नोंथां क'क्राझारफोरबायायदि जिल्लायावबो माने ओम गोदोनि माने गेदेमाफोरनि मुसुखाफोरबोथ' दं खोमा ना नोंथाङा मिथिनायफोर बायदिब्ला
औ नोंथां
औ
गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखाफोर बानायनानै दोननाय
औ औ
बे मोनसे मोन
औ औ
आरो
औ औ
ज बेफोरनि सोमोन्दैबोफोरनि थांनानै
बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनानै गोजोननाय मोनो आरोना
औ
नोंथां आं नोंनिखौ बारा मोजाङै खोनायाखै नोंथांनाव एसे ओम
औ नोंथां खोनादों
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङालाय माबायदि मोनो बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
अ' आंथ' दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो। मानो होनबा जोङो गुबुन जायगायाव माबायदि थायो बेफोरखौबो जों मोनथिना मोनो नालाय ओम बबे जायगायाव मा नेमखान्थिजों माबायदि बाहायो बेफोरखौबो जों मोनथिना मोनो बयनिबो हादोरनि नेमखान्थिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नालाय बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि दावबायनायजों लोगोसे मिथिफायो बेफोरबायदिनो आरो उम ना जेरै जोंनि दा बे भारत हादराव बिदिनो बेलेग रो खोमनि ओ दोरै दा जोंनिया ओम बिदि बिदि बेसेबांबा बे सेबांबा बिदि टाइमफोराव सान ओंखारो बेसेबांबा टाइम समाव बेफोरबायदिनो सान हाबोबा बेलेग हादरफोराव माने जोंनाव सान जाबोला बिसोरनाव हर जायो बेफोरखौबो जोङो मिथिनानै मोनो आरोखि
दे बिब्दिब्ला नोंथां समावबो जाबाय
औ औ
दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम